औ नोंथां खुलुमबाय। गोजोनमो बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिबो नोंथां ओमफाय।
औ नोंथां आं माने नोंथांजों फंनैसो खोथा बाथ्रा। रायलायनो होनासो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ दे नोंथां मा खोथा नोंथां
फ्राय नुनो मोनो आरो ना गोबां मेगनजों नुबोगासिनो दं जेनेबा जोङो साख्रि बे मावनाय जिनि जिउ खुंनाय राहा लामा आरो आबाद मावनानै जिउ खुंनाय राहा लामाया माबायदि गोर मा होनो ओ फारागथि दं बेफोरनि सोमो मोन्दै रायलायगोन बेनिखायनो नोंथाङा बे साख्रि मावनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंबानो जाबाय
जागोन नोंथां ओ आथिखालाव बिदिनो जे जोङो जिउ खुंनो थाखाय जोङो मोनसे नङा मोनसे खामानिखौ माव मावनांगौ दा जोंनि गेराव गोबां खामानि दं जेरै जोंहा फालांगि दङ ओ आबाद मावनाय दङ आरो बिदिनो जोंहा फ्राय माखासे बेसरकारि साख्रि दङ बा सरकारि साख्रि दा आं नोंथांनो सरखारि साख्रिनि बाथ्राखौनो फोरमायनोसै जोंहा सरकारि साख्रि हमबा जोंनि बे ओ ओनसोलाव जोंहा मोनसे ओ‌ सनमान गोनां साख्रि होननानै जों बुंनो हायो मानो होनना नोब्ला जोङो बे सरकारि साख्रिखौ जानला मोनला जोङो मोननो थाङा जायनि थाखाय जोंहा जोंनि ओ मेलेमाव माखासे रोंनाय माखासे ओ नोंङो रोंगौ थि थानांगोन जायनि गेजेरजोंसो जोङो सरकारि साख्रिखौ मोननो हागोन आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनदों जे सरकारि साख्रिनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरा नारा नाथा जालायगासिनो दङ दा मानो होनना बुङोब्ला जोंहा सरकारि साख्रि मावनायाव गोबां माखासे मुलामफा दं जेरै जोङो ओ से दान जोङो खामानि माव माने जोङो से दाननि से माबाखौ जोङो दरमाहाखौ जोङो मोजाङैनो मोननो हायो आरो जोंहा बिदिनो ओ साख्रि नायै साख्रि ओ जोंहा धर्मायाबो बिदिनो जेनेबा बाजि रोजा ओ से लाख से लाख बाजि रोजा बिदि मोनखायो आरो दा बेखौनो जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव जोङो गोबां मोजाङै जों बाहायनो हायो आरो जों आद्रा थानाय बा आग्लायनाय फैसाबो जोङो ओ इयुननि थाखाय जों दोनथुमना लानो हायो आरो दा जोंहा सरकारि साख्रिनि माखासे खाबु होनोब्ला जोङो मा जोङो खामानिखौ मावनानै जोङो से दाननि उनावनो जोङो फैसाखौ मोन थागोन बे जोंहा मोनसे जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो आरो दंबावो जोंहा जेनबा जोङो पेनसन एबा जोङो आजिरा मोनोब्ला जोङो जोङो जोंनि इइ इयुन संसारखौ जोङो ओ जोङो मोजाङैनो दैदनो हायो जायनि थाखाय जों सरकारा जोङो मा होयो ओ पेनस सन होयो आरो जोंहा साख्रि मावब्ला मावनाया जोबब्लाबो जोङो बै जोंनि साख्रि मावनायनिफ्राय जोङो खावसे दरमाहाखौ जोङो बै पेेनसन हिसाबै जों मोननो हायो आरो थैजासिम आरो थैनाय थैजासिमल' नङा जों थैनानै थैनानै बिनि बिसियाबो मोनबावो आरो बिदिनो सरकारि साख्रि माखासे आरो गोबां दंबावो जेरै जोंहा ओ जोङो खामानिफोरखौ जोङो ओ एथ' मावनांगौ जाया जोङो खामला मावनायफोरबायदि नङा मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेयाव माखासे सनिबार रबार जों बिदियाव बन्द' मोननाय बिदि साख्रि दङ आरो जोंहा लोमजानाय साजानाय जायोब्ला जों जोङो माखासे ओ एप्लिकेसनफोर होनानै जोङो खामानिखौ आं दिनै थांनो हाला दिनै अफिसावनो थांनो हाला बिदि होननानै जोङो थानोबो मोनो रेस्ट लानो मोनो आरो नाथाय जोङो माखासे खामानियाव जों नुनो मोनो जेन'बा सरकारि नङि खामानियाव जोङो मावबाय थानांगौ जोङो जोंनि देहाखौ जोङो नायनो टाइम मोना बि दि आरो आरो बिदिनो जेन'बा जोंनो साख्रिखौ साख्रियाव जोङो थांनो हायाबाबो बा जोंनो माखासे लोमानाय साजानायनि ओ माखासे जाहनि जाहोनाव जोङो एप्लिकेसन हैनानै दोननायाव जोङो बैनि ओ दिननि फैसाखौबो जोङो जोंनि दरमाहायाव मोनफायो आरो दा बेयो मोनसे जोबोद मोजां सुबिदा आरो मा बुंबावो जेनब्ला ओ जोंनि ओ ससाय माबायाव समाजाव जोङो मोनसे जोबोद मोजां माखासे मान सनमानखौ मोननो हायो मानो होनना बुङोब्ला जों बबेबा मोनसे गामियावबा बबेबा मोनसे ओनसोलाव जोङो साख्रि मावग्रा बा सरखारि साख्रि मावग्रा सुबुङा खम जायो नि थाखाय मा जायो जेनबा बिथांनि नामा बा बिथाङा बै समाजनि सुबुंफोरनि गेजेराव जो बिनि मान सनमाना एसे गोजौ जायो जायनि थाखाय जोङो सरकारी साखारिखौ मावथारनांगौ आरो बेदि होनना बुोब्ला जों जोंनि सा साख्रिया जोंना मा जायो जेनबा जोंना गोबाव मावलाङोबा बा जोंनि जोंहा रोंगौथिया मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालाङोबा जोंनि साख्रिया जों इयुनाव जोंहा एसे मा एसे गोजौ बा बारायना होयो आरो जेन'बा जोंहा ग्रेड हिसाबै बारायो बेनि उनाव बेनि उनाव जों मा मोनो जोंना द एसेनिफ्राय एसे एसेनिफ्राय एसे बारायलांबाय थायो आरो
जोङो जेन'बा रां थोस्लाबैयाव बा जोङो जेन'बा न' लुनो गारि बायनो बेफोरबायदि समाव जोंहा रां थोस्लाबियाव बा जोङो फैसाखौ खनसेनो ज' होनो हायैयाव जों आथि खालाव माखासे न'नि लन गारिनि लन जों मोनो आरो दा बेयाव मारै मोनो होनोब्ला जेन'बा जोंना नोंथाङा गारि बायनो सानदों अब्ला मा जायो नोंथाङा फैसायाव गैजाबा मा माखासेल' होनो हायो आरो बेैयाव मा ज खालामनो हायो जेनेबा जोङो आरामैनो जों गारिखौ लानानानै फैनो हायो खालिबो मा नोङो ओ दान मोनसेयाव जेनेबा नोङो जि रोजा बा रोजा बिदिल' हरबाय थानांगोन आरो दा बेयो मोनसे जोबोद मोजां सुबिदा मानो होननानै बुङोब्ला जेन'बा बै लन होग्रा फोराबो बिथां साख्रिया साख्रि दंखायो बिथाङा ओ दानजोबबानो फैसाखौ हरनो हागोन बिदि साननानै नै बिथां मोनहा हरो आरो मानोना होननानै बुङोब्ला जुदि बिथाङा हराबा बिथांनि साख ख्रिया खैफोदाव गोलैगोन बिदिखौ बिसोर मिथिखायो। दा बिदिनो दंबावो जोंहा माखासे ओ सरकारि साख्रि मावग्राफ्रा ओरैबायदि आथिखालाव मा मोनसे माबा मोनसे बिदिनो आरो जेनबा मा होनो जेनबा नों अबा मोनसे देहायाव लोमजा जाबाय नोंथाङा जेन'बा नोंथांनि साख्रिनि जुनै नोंथाङा मोनसे बबेबा मोजां देहा फाहामसालियाव नोंथाङा रां एल'बो होनांगौ बिदि माखासे सरखारनिफ्राय जोंहा राहा लामा दं आरो। आरो दंबावो जेनेबा नोङो ओ नोङो सरकारि साख्रि मावोब्ला नोंथांनि जिउ खुंनायाव ओरैबदि गोरलै जायो नोंथांनि ओ जिउ खुंनायाव बा नोंथांनि न'खरा ओरैबायदि मोनसे गोरलै थासारियाव जिउखौ बारहोहरनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो साख्रिखौ मावोब्ला जों फैसाखौ आरामैनो जोङो दान मोनसेयावनो आरामै मोनबाय थाखायोनालाय। ओंखायनो नोंथाङा बारा नोंथांनियाव एथ'ग्राब दुखु खस्थ' बा नोंथांनि मेलेमै बारा ओ मा होनो बिदिखौ प्रेसार मोना आरो जायनि जाहोनाव मा जायो नोंथाङा नोंनि जिउखौ सुखु गोजोनै बारहोहरनो हायो आरो जोंहा बिदिनो रबाव जेनेबा नोङो साख्रि मावोब्ला नोङो नोंनि न'खरखौल' फोजौनाय फेदेरनाय जाया नोंथाङा नोंथांनि गामि नोंथांनि न' खर नोंथांनि हादर गासैखौबो ओ मोनसे गोजौ थाखोआव लांनो हानाय बा नोंथां नोंथांनि हादर जौगानायाव हेफाजाब होनाय बेफोरबायाददिबो ओ जायो आरो माने जायो नङा नङा जाखायो खा बिदिनो ओ गोबां माखासे सुबिदा बो दङ सरकारि साख्रि मावनायनि जेन'ब्ला नोङो नोंथांनि देहायाथ' मोजां नङा आं दहाय होनलांखाबाय जेन'बा सानसे समाव नोङो लोमजागोन साजागोनखा नाथाय नोङो माखासे साख्रि बा सरकारनि सरकारनि साख्रियावनो नोंथाङा मा जायो बा आबाद मावनाय बा खामला मावनायफ्राव नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ इसां गेरेब होगोन नोंथाङा नोंनि देहाखौ नायनो थाल मोना बिदि जायो टाइम मोना बिदि जायो दा बिदिनो नो जोङो सरकारि साख्रि मावोब्ला जों बिदिनो इयुनखौ जोङो सुखु गोजोन दैदेननो हायो आरो नोंथांनि फैसायाबो बो ओ बासायो बा बासायनो हायो इउनि थाखाय दा नों थाङा आंथ' सरकारि साख्रिनि माबाखौ बुंबाय दा नोंथाङा बे सरखारि बा आबाद मावनाय बा फालांगि मावनाय बेफोरनि जिउ राहा लामा बा बेफोरनि माखासे मोजां गाज्रि बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन। नोंथाङा खोनासंलांबानो जाबाय नोंथां। नोंथाङा जेबायदि बुंलांबाय साख्रि मावनानै जोङो माबायदि जिउ खुंनो हायोबा जोंनि समाजाव माबायदि जोङो मान सनमान मोनो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङैनो बुंलांबाय। आं बुंनो सानदों जेनेबा जोंनि जोंनि जिउ खुंनाय लामायाव आबाद मावनायनि गेजेरजों माबायदि जोङो खुंनो हायो जोंनि जिउ राहा लामाखौ। आबाद बिदिनो जोंनो बुंनो हागोन साख्रि मावनायनि सुबुङा जोंनि आसाम हादर दरसायाव गो खमानो जेनेबा जोङो बाजि जौ खोन्दोद्राय गैया आरो जेनेबा जोंनि आबाद आबाद मावनाया जोंनि आसाम हादराव बिदिनो खावसेनिबो बारा जोंनि आबाद मावनाया आं बुंनो थांगोन जों आबाद मावनानैबो गोबां माखासे रां आरजिनो हायो, जोङो बेफार फालांगि मावनो हायो साख्रि मावनायजों साख्रिनि गेजेर जोंल' जोङो मा खालामनो हाया जों जिउ दाहार लामाखौ जों खुंनो हाया मानो होन्नानै बुङोब्ला बेयाव जोङो मा खालामनांगौ बे माखासे साख्रि मावनायजोंल' जाया जों बैयाव जोंनो माखासे जानो थाखाय जोंनो आदार नांगोन एबा माइ नांगोन माइरं नांगोन माखासे थाव नांगोन माखासे संख्रि बानलु बैफोरखौ मा होनो आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जों मोननो हायो। जोङो हमनानै लागोन जेनेबा जोङो माइनि आबाद मावनाय माइनि आबाद मावनायखौ जोङो जों जों आबादारि बे मावाब्ला एबा जों आबादखौ जोङो बोसोर बोसोरावनो थिखाङाबा मा जागोन बै साख्रि आवला जाय ओ साख्रि मावनानै जिउ खुंनाय जिउ खुंनानै थानाय बैफोरो माखो जागोन मान बे बै मा होनो दामा गोबां जागोन आरोना फैसा थाब्लाबो माने बै जोङो गोनां जागोन बेैफोरबायाददि आंखाल जागोन आरोना नोंथाङा बुंखादों जेनेबा साख्रि मावनाय साख्रि मावनाय गोबां नुनो मोनो जोङो साख्रि जाय सा साख्रिनि थाखाय जोङो हालाय हाफाय जानांनाय बैफोरबायदिया जोंनि गेजेराव दाबो दङ मानो होननानै अब्ला जोङो जोंनि सरकारा एबा जोंनि माखासे ओ जों माखासे मोननो हायो एबा जोंनो जों रोङि बैफोरखौ जोङो जोंनि गेजेरावनो जोङो मोनदांनो हायो एबा जोंनिनो माखासे प्र मा होनो गोरों माखासे जेंनानि थाखाय जोङो माखासे साख्रिफोराव जोंहा होनानै लानो हाया बेनिखायनो जोङो आबादनि फोथाराव हाबनो गोनां जायो आरो लेखा गोरों लेखा ओंनानैबो जोङो माखासे आबाद फोथोराव आबाद मावनानै जोङो जिउ राहा लामाखौ मोजाङैनो मोजां खुंलांलायनो। हायो सासे लेखा गोरोंनि आबाद मावनायनि आदब आदब खायदाया बै लेखा रोङैनि आदब खायदानिफ्राय एसे आलादा जानो मोनो एबा आलदा जानायखौ जों नुनो मोनो। मोनो ओ बिदिनो गोबां दङ खिन्थु जोङो आबाद मावनायाबो जोंनि थाखाय गोनां मानो होननानै बुङोब्ला आबादानो जोंनि जिउआव बा जोंनि थांना थानायाव मोनसे मोजां गोहोम खोख्लैयोनायखौ नुनो मोनदों। जायनि जों जायनि गेजेराव जोङो बैफोरबायदि आबादखौ जोङो मावनो गोनां जायो। साख्रिनि थाखायल' जोङो माखासे आबाद गौ एबा साख्रि आवलाफोरनि थाखाय जोङो मा होनदों माखासे दानो थाखाय एबा जोङो बेफोरखौ फाननो जायो एबा जोङो जोंनि जिउ राहा लामायाव जिउ खुंनायाव जोङो माखासे आबादफोरखौ जोङो फाननाय जेरै मेगं-थाइगं आब बेसर सबाय सिबिं बैफोरखौ जोङो मा खालामनो हायो जोङो फाननो हायो जाय जोंनि थांना थानाय जिउ लामायावबो लामायाव जोंनो गोबां हेबा जाफानायखौ जों नुनो मोनदों साख्रि आवला एबा साख साख्रि गैयै सुबुंनि जिउ राहा लामाया आलादा नंगौ बिसोरो मोनसे आ जोंनि समाजाव मोनसे मान सनमान मोननो हायो खिन्थु बेबो नङादि जोंनि जोंनो जों आबादारिफोरनो एबा आबाद मावग्राफोरनो मोनसे मान सनमान होआ बेबो नो नङा आरोना नोंथां ओ मो-मोनसे समाजाव थानोब्ला साख्रि आवलाबो था नांगोन एबा आबादारिबो थानांगोन आरोना नोंथां मोननैनि गेजेराव मोनसे सोनारलायनाय जोंनि गेजेराव। हानांगोन ओमोन सासे गुबुन सासे गैयाबा गुबुन सासेया थांनानै थानो हाया जेरै- आबाद मावनानै जाग्रा सुबुङा जे बै साख्रियाव ला जाय सुबुं बैसोरो मा खालामनो हायो जाय गावसिनि ओ दानसेयारि धरमाहा बैजों बिसोरो माखासे आबादारिफोरनि फाननाय मैगं थाइगं माइ बेसा थर सिबिं सबाय बेैफोरखौ बिसोरो बायनानै जानो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे मा खालामनो हायो। जाय आबादारिफोर बैफोरो बैसोरबो जाय साख्रियावला एबा साख्रि गैयि साख्रि गोनां सुबुं बैफोरनि ओ बायनाय रांफोरजों बिसोरो गावसिनि न'ख खराव नांगौ जानायखिनि आजो ओ बेखौ सुफुंनानै लानो हायो जेरै जों गा-गाननो थाखाय गस्ला थानो थाखाय न' जानो थाखा जानो थाखाय जोङो माखासे नांगौखिनिनो बुस्थु बैफोरखौ जोङो मोननो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला जों आबाद मावनायजोंल' जों माखासे बुस्थुफोरखौ मोननो हाया जेरै जोङो दङ बिदिनो संख्रि आरो माखासे जिरा मस्ला बैफोरखौ जों मोननो हायो खिन्थु जोङो माखासे ओ जोङो गोनोखोआरि जों दिरुननाय माखासे बैफोरखौ जों बाय नानै लानो हाया आरोना बा गस्ला गाननो थाखाय गस्ला मेइनलि बेफोरो मा होनो जोंनि थाखाय गोबोद जोबोद गोनां बेनि थाखायनो जोङो फैसाफोरजोंबो जों बाय नानै लानो हायो आरोना नोंथां बिनि थाखायनो जोङो मोननैनि गेजेराव मा होनो ओ गुबुन सासेया सोनारलायनाय बेखौ बुंनो हागोन आरो ना फारागआ खिन्थु गोबां फाराग दङ जेरै नोंथाङा बुंखादों मान सनमाना गोजौ जायो आरो सासे उम सासे सो लेखा गोरों सुबुङा एबा साख्रि आवला सुबुङा मोनसे न'खर एबा मोनसे समाजाव गोबां बिफाव ला नायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना बिदिनो जोंनि आबद मावग्रा आबादारिफ्रा